दां
औ फ्रि ना नोंथाङा दाथ'?
औ फ्रियैनो दं।
अ बिदिब्ला दसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंथां।
अ अब्ला जोंहा दे टपिक मोनसेनि सायाव रायज्लायलायसै टपिकआ जाहैबाय बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि जानायनि सायाव आरो जेरै बर'फोर बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगायाव रायजो जाबोनाय मिथिंगानि बिखायाव थानानै आरो बिसोरो बांसिन हाजो हाला दैमा दैसानि खाथियाव थानानै रायजो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जायो आरो बिसोरो मिथिंगानिफ्राय जेरै गावसोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आ जौवमोननिफ्राय दोरोङारि गियान सोलोंनानै गाव गावनि जानाय लोंनायखौ बुथुमनानै जायोमोन आरो आरो बैफोर जानाय लोंनायफोरा जेरै बर'फोरनि ओंख्रि होनना बुङोब्लाथ' अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि आरो बिनि गेजेराव न'आवनो जोङो मोननाय मैगंफोर गाव गावनो गायना लानाय आरो बेनिफ्राय माखासे बेबायदिनो
औ
बिदिनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमना लाबोनाय मैगंफोर बेफोरनो बर' बर'फ्रा बेफोरफोरखौ जायोमोन आरो गोदो। जेरै बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्ला सिगाङावनो जों अनला ओंख्रिखौनो लाबोग्रोनो हायो। अनला ओंख्रि होनना बुंब्लाथ' जोङो गोदोनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो मोनजाबोखानाय जेरै अनला ओंख्रि खौ आरो हाबा हाथासुनि बिदियावबो संनायखौ नुनो मोन्नाय जायो। हाथासुनिनि अनला ओंख्रि ओख्रिया गुबुन रोखोम जायो।
औ।
संना जानाय अनला ओंख्रिया गुबुन रोखोमनि जायो आरो। हाथासुनियाव संनाय अनला ओंख्रियाव हालदै होनाय जाया। बेखौ दाउजों संनाय जायो आरो। आरो जेरै नआव आव जानाय होनना बुङोब्लाथ' न'आव जों अनला गुबुन गुबुन रोखोम मैगं थाइगं होनानै जानाय जायो आरो जेरैबायदि सेवालि बिबारजोंबो जायो आरो बिनि गेजेरावबो जोङो सेफालि बिबार बेफोरजोंबो जानाय जायो आरो बेनि गेजेरावनो ना बेदर बेफोरजोंबो अनलाखौ जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। नोंथाङा बैफोर बर'फोरनि दोरोङारि जानायनि बागै माबाफोर बुंगोन नामा??
औ नोंथां। बर'फोरनि दोरोङारि जानाय होनबा नोंथाङानो बुंखादों अनला ओंख्रियानो जोंनिया गाहाय होनजायो। अनला ओंख्रिखौ माने गोबां माने हाबा खेराइफोराव जानायखौ जों नुनो मोनो बर'फोरनि हाबा होनबाथाय अनला ओंख्रियानो गाहाय होनजायो आरो। हाथासुनि हाबायाव गाहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो अनला गुफुरखौ होनाय जायो आरो अनला गुफुरखौ होबावो बर' नि बिदिनो समाजारि जेनेबा पस्ट फानग्रा पस्टआव होनाय जायो अनला गुफुर बेखौ आरो बेबायदिनो बर' फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा सबायजों दाउ आरो नारजि अमा बेबायदिनो गोबां दं बर' थारमाने ओ थाव हारलदै मस्ला मस्लि होआलासिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो खारदै बाहायनानै गोबां रोखोमनि ओंख्रि संनानै जाबोदों ओ माने बेफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बिसोरो मिथिंगायाव थानाय मैगं थाइगं बेफोरखौ बुथुमनानै गावसोरनो बानायनानै जाबोदों माने बेयाव जेबो माने बाहेरनि बुस्थु बेसादफोर जेबो बाहायनाय जायामोन बिसोरो गावसोरनो बानायनानै न'आव जा मोनो जे न'आव हाग्रायाव जा मोनो बेखौनो बुथुमनाय जाबोदों आरो बेनि गेजेरजोंनो बिसोरो ओ सबायजों जेनेबा सबायजोंथ' साम'खौ जाखायो आ सबायजों दाउ सबायजों ना सबायजों ना गोरान बिदिनो गो- बां जायो आरो बर'फोरा बेबायदिनो सबायजों दाउनि अनगायै नारजि अमा नारजिजों आरो ओ ना गोरान बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जायो
माने बर' फोरनि ओंख्रि होनबा जों गोबां माने बाख्नायथाव बयबो माने बेखौ जानानै मोजां मोनो गोसो बोनो हानाय ओंख्रि होननानै बुंजायो आरो ओ बेफोरनि गेजेराव माने आथिखालाव गोबां सोलायनायबो फैबाय बेफोर सोलायनायफोरा माने मा बुंगोन गुबुन हारिनि माने ग्लबेलाइजेसननि गेजेरजों गो- बां जानाय लोंनायाव सोलायनाय फैबाय नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा
औ औ बुंजागोन जेरै नोंथाङा बुंनाया सैथोआनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो ग्लबेलाइजेसननि गोहोमा फैयाखै नङा फैदोंआनो थारैनो बुंजायो जेरैबायदि बर'फोरा मिथिंगानिफ्राय खारदै बुथुमनानै जायोमोन गोदोथो थाव गैयामोन ना जोंनियाव बाहायनाय नाथाय आथि- खालाव थावखौसो बांसिनै बाहायनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो बैफोरो जेरै अनला ओंख्रियाव जों खारदैजों संनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव थावफोरजोंबो संनाय जायो आरो सबायाइखौबो गोदो खारदैजों सङोमोन नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ थावफोरजोंसो संनाय नुनो मोननाय जायो आरो जेरैबायदि सिगाङावनो जोङो अनलाखौ संनो थाखाय गोदो गोदाय दै खौ जोङो
औ
खौ दैआव जोङो माइरंखौ सोमनानै दोनगोरो से घन्टा थाखाय आरो बिनि उनाव जों जेब्ला माइरङा इसे रुयगोन अब्ला बेखौ खेरखाफोराव बोखांना दोनगोन आरो बेखौ दैखौ एसे सगरनो थाखाय दोनसिगोन बिनि उनाव बेखौ गाहेनफोराव देहोसिगोन जगार खालामनानै ओमफाय जि माजों संगोन जेरै औवा मेवाइ बेफोरजोंबो संजायो नालाय औवा मेवाइफोरखौ ओरैनो सा रायाव होनानै खारदैजों ओरैनो एग्लिनाय जायोमोन आरो बेनि उनाव दैखौ होसिगोन दै होनाय लोगो लोगो जेब्ला दैया दुंगोन गोदौगोन अब्लाथाय बै माइरं गुन्दैखौ होनाय जायोमोन आरो। बिनि उनाव आरो खारै नांदों ना नङाखै हालदै संख्रि बेफोरखौ होनानै मोजांनो सं नाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बैफोर खौ खारदैफोरखौ बांद्राय बाहाया लासिनो जेरै ना बेदरजों संबा ना बेदरखौ बां थाव होनानै सेरनानै संनाय बेफोरखौ नुनो मोन नाय जासै आरो औ। नोंथाङा आरो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
माने ग्लबेलाइजेसना गोबां रोखोमैनो गोहोम गोलैदों जोंनि ओ माने समाजा समाजनि जानाय लोंनायाव ओ बेनि गेजेराव माने बर'फोरा ओ गावसिनि दोरोङारिख माखासे सोरबा ओ गारजोबनो हायाखै हमबाबो एफ फा एनै माने सोलाय सोल'यै जादों ओ मस स्ला मस्लि बाहायनाय थाव संख्रि बानलु बेफोरनि बाहायनाया माने गुबुननिखौ नुनानै स सोलोंनाय बादि जादों आरो एसे एनै सोलाय सोल' खालामदों जानाय लोंनायनि माने थावनाय जुदखौ नायनानै बिसोरो गुबुननिखौबो एफा एनै सोलोंनायखौ नुनो मोनो थेवबो माने गोदोनि बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायखौ बुङोब्ला माने बिराद सावस्रिखौ ओ नोजोर होनानै जायोमोन आरो बिसोर माने बिराद हेलडी जायो। योमोन मस्ला मस्लि संख्रै बानलु बेखौ बिराद नोजोर होनानै जानो रोंगौमोन। मोन आरो माने ए एसेबां माने सोलोंथाइ गोनां मानसि नोङाब्लाबो ओ देहानि बेलायाव बिसोर एसेब्लाबो ओ सांग्रां होननानै बुंनांगोन सांग्रां। मोन आरो ओमफ्राय आथिखालाव नाथाय इमान माने देहाखौ नोजोर होयोब्लाबो खुगानि थावनायखौ बांसिन नागिरो होननानै बुंजायो खुगानि थावनायखौ नागिरनानैसो जानाय लोंनायखौ गोथाव गोथाव संनानै जायो माने ने गुबुननिखौ बिराद उनसंनानै संनानै जायो बेबादि आरो। जायनि थाखाय बेराम आजार जानायखौ बांसिन नुनो मोनबाय आथिखालाव। बेनो बेखौनो बुंनो सानो आङो माने नोंथाङा आरो माबाफोर मिथिनो लुबैबावदों नामा
जेरै जोंनि बर'फोरा मा मा बिथिंखौ सोलायनाय बाय दि नुदो जानाय लोंनायखौ नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंजागोन नामा?
औ माने माबोरै बुंदों नोंथां?
जेरैबायदि बर'फोरा मानेके सबाइखौ माबोरै गोदो सङोमोन आथिखालाव माबोरै सङो आरो बैफोराव आथि खालाव मा मा होनानै संनानै बांसिन गोथाव खालामनो नाजादों आरो गोदो माबादि सं नानै जायोमोन बेफोरखो एसे सोमोन्दै बुंजागोन नामा।
औ बुंजागोन ओ सबायखौथ' बर'फ्रा न'आवनो गायखायो सबायाबो मोनसे बर'फोरनि आबाद सबायखौ न'आवनो आबाद मावनानै दिहुननानै बेखौ माने थिनानै जायो आरो। बर'फोरा फास्टावनो सबायखौ ओ हुख्रेमनानै लाग्रोयो। एवनानै हुख्रेमनानै लायो बेनि उनाव ख्रेमनानै बेखौ ओ दै होनानै गोदो मोजाङैनो रुनाय जायोमोन ओ दैयाव आरो ओ खारदैबो होफ फायोमोन संख्रै बानलु जेन'बा नांगौ जखानि संख्रै बानलु होनाय जायोमोन। ओ बेबायदिनो गोदौ होयो ग्लब ग्लब सबायाथ' मोननो थाखाय थाखाय सम लायो बेखौ जेसेबां समसिम मोनगोन बादि बिसिम माबानाय गोदौहोनाय जायो आरो नाथाय आथिखालाव नुनो मोनो बेफोरखौ माने सम खौ नोजोर होनानै मानसिफ्रा खारनो हमबाय गासिबो माने समखौनो नोजोर होनानै खामानि मावग्रा जाबाय नालाय बिनि थाखायनो नेनो हाला रावबो नेनो हाला माने नेथाब नेथाब मावनो हाला बेनि थाखाय कुकारफोरावसो संसै कुकारफोराव माने गोबाव समबो लाया नालाय कुकार संनानै मोननि अनायै खारै बाहायनायनि सोलाय सदा बाहायनाय नुनो मोनो बेबायदिनो ओ गोदोथ' थावखौ बाहायाखौनो होनजायो जेनेबा बेदर आरिबाबो ओरैनो रुनानै जायो होनजायो ओमफ्राय दा नायोब्ला बेदरफोरखौ एवफ्राम एवफ्राम सावफ्राम जेनेबा थाव मस्ला बानलु मानि नांनाय जखानि होनानै संनानै बे सबायाव होदेरनाय नुनो मोनो। माने गुबुन गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव। गोदोनिखौ नोजोर होयोबा दानिखौ माने जोबोद गोरलै नुयो गोदो माने जोबोर गोलाव प्रसेसै संनानै जायोमोन आरो समखौ नोजोर होआलासिनो माने मोन मोनजाबानो जाबाय बेखौ नोजोर होयोमोन देहानि थाखायबो मोजांमोन होननानै बुंजायो गोदोनिखौ ओमफ्राय आथिखालाव माने समखौ नोजोर होनानै माब्ला थाब मोनो मा ब्ला खामानियाव थांनो मोनो बेखौ नायनानैसो मानसिफोरा आथिखालाव संनाय जानायफोराबो सोलायबोनायखौ नुनो मोनो बेनो आरो। नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो गोसो
अब्ला जोंनि रायज्लायनाया दोनथ'जासै नामा नोंथां समाबो जाबाय जोंहा माने नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय